अ हेलौ
अ मा खाम
नै दङ' जिरायनानै
हा
जिरायना दङ'
अ
नोंलाय?
नै जिरयना दं आंबो।
ओइ गाबोन बेरायनो थांनांगौलै
बहा
बै माबायाव हाजो खाथियाव मोनसे माबा दंना फार्क दंना
दङ' दंनाया थारै
बेयाव गाबोन खैथासोआव थांनो
दे नोंनो बुंदो
नङा नों खैथासोआव सोलाबो बिखोसो सोंदां नोंनाव
आं ओ नयता दसथाफ्राव थांजायो थांबालाय फुं फुङावनो।
नङा नों मोनसे टाइमखौ फिक्स खालामलाय मोनसे
दे दसथायावनो ओंखारलांसै होनोमबालाय।
दसथासोआव आरोना ओमफ्राय बाइक लानांगोन ना साबेसे थांगोन ओमफ्राय?
बाइकआ आंनाव गंसे दं दंनाया।
आंना स्कुटि जागोन ना
दे आंनावनो गाखोनो हागोन।
नङा सानै लोगो दंदेरो माने
अ होनमाबाथ' सासे- सासे थिगै नांसिगोन खोमा दे
एसिनावबो दङ ओमफ्राय दा गंथाम गंब्रै गाहामलांबा थावसेयानो डिस्टार्ब जोगोनना
गंनैयानो जायो फाग्ला साब्रै नालाय गंनैयानो। जायो मिलायना सोनोसै थावखौ ना मा होनो मिलायना सोनोसै
औ औ मिलायना सोआबा जानाय नङा बिसोर ओरैनो जागारगोन नङाबाय ना।
उम
होमबालाय दसथासोआव थांसै आरोना
दसथा औ जायो दसथायावनो।
होमबा आं बिसोरखौ दा खबर खालामहरसै ना?
ओम गाबोन थांमारगोन दा?
थाङो थांनायालाय
आंनाथ' रेडि खालै
दि गरम गरम थांबा जायालै आरो दा एसे गरम बोथोरनि बेरायहैनांगौ।
दुगैनांगौसोमोनलै बैहाय मा होनो वाटार पार्क ना बैहायनो दं दा हाजोथिं दंना हाजोथिं दंखोमालै थद हाजोथिंनो दं।
दंबाबो बे पार्क खाथियाव नङाना बेयो
फाग्ला बे जंग्ल रिजदआलाय माथो जाखो बेहायनो दं माथो।
जायखिजाया बेथिं दुगैनोसै बैयाव जायखिया हाजो सेराव
गरमथारना बोथोरफ्राबो थांजायो बिदियावनो।
औ है बे दै बारजुमनायाव बारज'बानो जानाय नालाय आरो।
औ सारगाहा
गुसु गुसु औ गोथाव माबा मोनसे जानोसै
उम बिदिनो
लांफाखानोसै
लांफाखानांगौ
उम औ होनोमबालाय बेनो जाथोंसै होनबाना।
उम
लोगोफोरखौ बिसोरखौ कल खालामनानै आं दा खोन्थाहरसिगोन ओमफ्राय गाबोन दसथासोआव थांसै आरो।
जायो जायो। मा ओंख्रि जाखो?
ओइ माबासो ओंख्रिया थास' आइथिं ना गोरान दासो संदों खोमालै दा दा दासो संदों
ए जाबावाखैनो होनबा
ओ हो माने जोंना दसथासोआवसो जायोलै। गथ'फोरखौ लेखा फराय होनंगौ एसे औ नोंसालाय?
जोंहाथ' जाखांबायानोलै।
बा बा बा दानो एडभान्स
माबासोमोन ओंख्रियाबो सबियबिमा आलु
गोथाव नोंसिनाबो। गैया ना गोरानखौनो जानांबाय उम ना गोथांबो नाङा।
ना गोरानाबो बिदै दैयो फाग्ला।
अखा गैथ'वाना नायानो नङाबा सेन गंसे गाहाम नाङो जोंहाना।
आ देनजारलै नोंसिना दै बाना जायोना नोंसिनिथिं? जोंथिं गैया। जिंथिं गैया रानथाबनायसो नोंसिनिथिं मालाय दै बाना जाबाय थायो।
बोरिसो खोमा नोंसिनिथिं जायगाया?
फाग्ला लोमफेरा होननो दा
ओंखायनोथ साफादसो जागोन खोमा गायबा।
उम साबाद गोरान आबाद जे
माइआथ' जायाना?
माइ गायग्रा गोरान आबाद था सुमलि जालाबायो।
थासुमलि लायनांगोनगालै था सुमलिखो। ओहोम साफाराथ' हित जागोना बोरि हिसाबै जोंना माइल'- माइल'लै माइनिल' जेबबो गैया माइल'
माइजोंथ' थांना थागासिनो दं आरो माइयानो बेसे मोजां।
ओंखायनोथ' दा नै गायनांगौ जोबहांहांबो जादों। माला जोबो नेथ'सै र' साननैसो। गोजानद्रायबो जाबायना नोंखौ लिंहरनो जांख्रा
नोंखौसो लिंहर नांगौमोनलै।
ओ नोंसिनाथ' गैया बिदि जांख्रा थांख्रा?
जांख्रा जांख्रा गैयालै जोंना साफातसो दं।
नोंसिना बे साफादावनो जांख्रा खालाम नोंसोरो मिथिबाय।
उम
साफात साफात साफात खाखालि लेंहरगोन आं नोंखौ।
उम सप्थायाव खनसे खायो खोमा ना?
सप्तायाव माने समबार आरो उम सुनिबाराव खनसे समबाराव खनसे खायो।
खननै। बिदिनो आरोना होमबा?
हो हो।
स'-सप्थायायाव खनसे खायोना खननै खायो?
सप्टायाव खेेननै खायो।
अ मोजाङानो होनबा जोंहासो माइआ नै गायदो बोसोरसे जादो।
किजि बेसिबांबाथाय थार्टिफाइभ ना मा खोमादै किजि जोंथि माबाया
मोजांङानो।
ओ मा होनो बियो साफातआ।
औ मोजां मोजां जोंना माइआसो नै बोसोराव खनसे गायदो ओमफ्राय बोसोरसो बेखौनो जादोलाय।
हुम जोंनाथ' माइरंखौनो बायनांगौसो गैयाबा जायानो।
बायना जा नोंसोर बोरि मानसिनि मानसियालाय आरो। होनबाबो हाया नोंसोरजों खामायनायाव।
दामाव हरदिलै।
देेनां मोनगोनब्रा र' लांफै एसे फानगोन जोसाखौ फानहरगोन आं।
माइब्रा गैगोना गैया फिथा जानो माबा फिथालायनो माइब्रा ओंखाम जानो।
दङ माइब्रा गायखादों जोसाबो गायदों दङ। जो-जोसा माइब्रा गायाबाथाय माइ गायनाय बायदि मोनालै। इसे एसे गायथारनांगौ जायो।
जायो।
नङाबा मागो बैसागु माखो जानोलै?
बिदिनोथ' जायो दा जोंनावथ' मागो बैसागु जानो थाखाय बायनांगौसो जायो माथो।
आं फाननायखौ बायबाय था नोंसोर एबार
नोंनिफ्रायनो लानांसिगोन।
माथो खामबावनो।
ओमफ्राय ना बोथोरा माबोरै?
बोथोरा जोंनिथिंनि एसे अखा हाहां जाना दं।
हाखानायल' आरोना जोंथिं गैया है एकदम मा जाखो माइ गायनायानो रानस्राजोब्बाय। बेनिखायनो जोंना नाबो नाङाखै। गायदों गायजानायालाय ओमफ्राय नै माबा रानथाबहांसो जाना दं। माबोरै जागोन बोथोरा एसे नोंसिनिथिंसो हादों खोमाना अखाया?
हाहांसो जाना दं हो
हायाखै होनबा?
उम हो
होमबा जोंथिं नोंसिनिथिं हादोंब्ला जोंथिं हानाय नङालै लांजोबबाय खोमा जोमैखौ नोंसोरनिथिं।
जोमैखौ लांजोबबाय जोमैखौ लांजोब्बाय नोंसिनिथिं
सानो हायालै ना बोनहै नांसिगोनलै नोंसिनिथिं दै दं नामा? ना बोनहै नांसिगोन।
ना बोनजायो मोनो बोनबानो नास्राय गोरै अरो नास्राय अरो ओमफ्राय खावै खिन्थु बिराद दं जोंनिथिं। खावै फैदों एबार सेव सेवनो। फख्रियाव हगारदों दुइ कुन्टेल' हगारदों जाहा।
खै किजि खै किजि
दुइ कुन्टेल हगारदों।
बाब एथ' बुरजा।
फास बिघायालाय फास बिघा हायाव फख्रियाव दुइ कुन्टेल हगारबाय माबारा बियो फास बिघा नोङो फुख्रियाव दुइ कुइन्टेल हगाराबा लस जागोन ना
उम
एबार जायो फास बिघा गाहामना बिराद गुवार जायोना। ओइ डेन्जार आदार जायो माथो।
उम
आदार एसे एसे बायनानै
मा मा हगारदों मा मा ना हगारदों?
दङलै माबा दं ग्रास काप दं कमन काट दं रौ मेरगा मागुर ओमफाय सान्दा। ना मा होनो खामफ्लाय ना
बरिया खावैसो हगारनांगौलै
खावैया बेनो बोनबा बियाद अरोलै खावैया जोंथिं एखदम
बेखौनोथ' खावैया गोथाव जायोना दाम गोसा।
बिराद खावै फुवान फैदों माने ओइ बेलेग गामिनिफ्राय एकदम गुरदों आरो लांदों गुरदों आरो लांदों मालाय खबाइफा गाहाम।
आदसा नोंसिनिथिंसो ना मोनसो गारोना ओंखायनो। ओइ आंथ' होलांखासैमोन जेखाय लानानै।
गामसा फैखोलायनानै गुरगौमोन नामा नोङो?
बाब बाब गुरस्रावजोबगौमोन आं गुरबा आरो थालांखाया नाफ्रा।
नों गुरब्ला माथो माथो ओ जिबौफ्राबो ना जायोनो माथो?
है जिबौ थिबौ गाखोजोबो आंजों।
ओमफाय ना जायोनो जेखाइआव गाखोबा ना?
औ, जेखाइ आनो देनजारसोबा आबौनोसो होयोबा आं हेबनो।
आबौनि लादों होनबा नों आबौनि आयदाखौ?
आबौनि जेखाय गोदोनि
गोदोनि, नोंबो रोङो दा हेबनो?
आं रोंला लै।
जेखाइ हेबनो रोङा नोङो? आं हेबनो रोङो खिन्थु। जेखाइ खबाइ रोंजोबो आं। है गाखोयो बाब। खनसे थु होन्दो होदो गुरनाया। जायो आंना जेखाइआ नाम्बार वान सेल जायो दा, आं फानोना।
बाब बाब। रोङो होनबा नोंबो?
औ, होमबा बिदिनो खालामसै गाबोन बै थांनाया।
थांनायाथ' थांनांसिगोन। बेरायनोबो लुबैदों ना।